मा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो नोंथांलै बारिनिफ्राय दासो फैदों नोंथां। औ औ अ आङो आबाद मावनानै दा आंनि जिखौ खुंनानै खुंबोगासिनो होननानै बुंजायो नोंथां।
अ दे नोंथां नोंथाङा मा मा आबाद मावो? बेनि सोमोन्दै आंनो ओ फोरमायनानै होदो नोंथां।
अ आंथ' आबाद खौ माने आङो बोथोरजों लोगोसे मा मा बिदिनो मैगं थाइगं आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
थाङोबा आङो आंनि बारियावनो बा बिगोसो हायाव आङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरोना नोंथां। दा बेफोरनि मादावहायनो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो आलु, जोगोनार, टमेट', थाइबें फोरला जिंखा भिन्दि बेफोर खौ आं मावनाय जायो आरोना नोंथां दा आंङो? गिबियाव बुंनो थांङोबा दाथ' दैज्लां बोथोर नंङामा होमबा नोंथां दा दैज्लां बोथोरनि थाखाय आंङो दा गाहाय आबाद बुंङोबा बिदिनो जोगोनार दंङ जिंखा, फोरला, भिन्दि। दंङ आरोना नोंथां। दा आंङो आंनि आबाद मावनायखौ नोंथांनो फोर फोरमायलांनोसै दा गिबियाव आंङो जोगोनार जोगोनार आबाद मावनायखौ आं नोंथांनो फोरमायग्रोसै आरोना नोंथां जोगोनारखौ मावनो थाखाय माने आंङो गिबियावहाय मेसें बोथोरावहायनो आंङो माने आलुजों समान समान आंङो बे जोगोनारखौ गायनानै दोनो आरोना नों थां बुंनो थांङोब्ला मानि बे जोगोनार गायनो थाखाय आंङो माखासे गोजौ थाखो बिनि जोलै बा बेगरखौ आंङो मानि बाजार बा हाथायनिफ्राय लायनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायावहाय जोंङो ओ दानि गोदान बारहावाजों गोरोबहोनो गोरोब होनानै आबाद मावनानै आबाद मावनांगौ। बुंंङोब्ला जोंङो मानि ओ बो बोथोरजों मिलायनाय माखासे ओ जोलैखौ लानांगौ जायो नंङा होमबा नोंथां दा बेनि थाखायनो आंङो गोजौ थाखो फसल माने बेगरखौ लानानै फैयो आरोना नोंथां दा बिनि उनावहाय आंङो माने जेब्ला माने मेसें बोथोरावहाय आं आलु गायो अब्ला बे आलुआवनो आंङो माने जोगोनारखौ होफानानै दोननाय जाया आरो नोंथां। दा जेब्लानाखि आंङो आलुखौहाय बुरखांङो बुरनानै जेनेबा जायगाखौ जोंङो साफा खालामफिनो बे समावहायनो माने जोगोनाराबो समान समान ओंखारबोखायो आरो जेब्ला बे जोगोनारा एसे बेन्दों ओंखारो अब्लानो आंङो मा बेवहाय माखासे बिदिनो औवानि जेंसि बा बिफांनि दालाइफोरखौ आंङो
ओ
ओ बैसां खालामना होनाय जायो आरोना नोंथां जायनाखि माने जोगोनारा मोनसे मानलाग्रा लाइफां आरो बियो माने मानलायो अब्लासो बिनि फिथाइया साबसिन जायो होन्नानै माने फोथायनाय दंङ आरो ना नोंथां
उम
माखासे आंङो ओ बिदिनो हायावबो माखासे हगारना होनाय जायो नोंथां आरो माखासे बिदिनो ओ बैसांङावहाय मानला होनाय जायो नोंथां दा आंङो दासिमावहाय बुंङोबा जोगोनार फिथाइ थाइसेयावहाय बिदिनो ओ सम नायनानै बा बोथोर नायनानै जेब्ला आंङो बोथोर गिबि फानोब्ला आंङो जोगोनार थाइसेयावहाय बिदिनो ब्रैजि रां बाजि रांसिमखौ आं मोनो आरो नोंथां दा। गोबां मुलाम्फा जायो। दा दासिमावहाय दाथ' जोंना बोथोरबो सफैबाय दा माने बाजारावहाय एबेलेबेल जोगोनार फिथाइ जाबाय आरो नोंथां दा बे समावहाय आंङो बिदिनो थाइसेयाव नैजि रां जिबा रां बि खौ मोनो आरो नोंथां
दा बिदिनो आंङो बेजों लोगोसे दा आंनि बारियाव दंबावो ओ फोरला ओ फोरला आरो जिंखा बे मोननैखौ आंङो माने समान समान गायनाय जायो आरो नोंथां फोरलाजों जिंखा जोंखौ आंङो समान समान गायनाय जायो बिनि थाखायबो आंङो मानि ओ गोजौ थाखोनि ओ जोलैखौहाय लानानै फैयो आरोना आरो बेवहाय एम्फौ जायैनि
माखासे आंङो मुलि सारना होनाय जायो माखासे बिदिनो रासायनारि मुलि बा बि भिन बा माबा मोनसे एम्फौ थैग्रा मखौं सारो बेजों लोगोसे आङो बिनि बिफां गुदि गुदियावहाय आङो मानिे न'आवनो मोननाय गोबोरखि हासारखौ माने आङो बेजों बेवहाय होनाय जायो आरो नोंथां। आङो माने मैगं गायनाय बे समावहाय बांद्राय
ओ
रासायनारिक हासारखौ बाहाया आङो बांसिन मानेनि न'आवनो अर्गेनिक हासारखौ आं बाहायो आरो नोंथां दा बेजों लोगोसे आङो बेखौ जेब्लानाखि बेखौ गायनानै बियो एसे गोजौ गोजौ जायो। अब्लानाखि अब्लानो आङो ओ बैसां होना होनाय जायो आरोा नोंथां। बेवहाय बिदिनो बैसां होखांनानै जेब्ला बियो बिदिनो नै दान नै दानसनि गेजेरावहायनो बियो माने फिथाइ थायनो फिसाय थाइजोनो आरो नोंथां। जेब्लानाखि फिथाइ थायनायनि सिगां बिबार बारनाय समावहाय आङो बेवहाय एम्फौ एम्फौ जानो हायैनि बा बेरे बेरेफोर हाबनो हायैनि थाखाय आङो बेयाव माखासे मुलि सारना होनाय जायो नोंथां। दा जेब्ला फिथाया थायो अब्ला माने आङो बेखौ बोसोर गिबि गायखानाय नालाय नोंथां आङो माने बयनिबो सिगां बेखौ फानो आरोना बाजारावहाय फानो आङो दा बे समावहाय आङो बेखौ फाननानै बिदिनो से केजियावहाय बिदिनो आङो सेजौ बा सेजौ नैजि रां बिदि खामायो आरो से केिजिआववहनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला।
दा
बेनि उनावहाय दंबावो भिन्दि भिन्दिखौ आङो माने ओ मेसें बोथोर जोबनानै जेब्ला मा होनो बैसाग जाहां जाहां बैसाग नांहां नाहां जायो अब्ला आङो भिन्दिखौ गायजेनो आरो नोंथां दा भिन्दिखौ गायनाय समाव माने आङो बेयावखौ हाखौ एवग्रानै लाग्रानै माने बेयाव माखासे गोबोर ख खि हासार गारना होनाय जायो आरो नोंथां जायनाखि बियो बिफांखौहाय माने बिफां देरनायावहाय माने मदद खालामो दा आङो बिनिखौ ओ गायनानै बिदिनो माखासे एम्फौ जानो हायै बा एम्फौ जायोब्ला मानानि फसला मोजां जाया नालाय नोंथां बेनि थाखाय आङो बेयाव माखासे मुलि सारना होनाय जायो नोंथां। दा जेब्लानाखि बियो बिन्दिया बिदिनो नै दान नै दाननि गेजेरावनो बे माने बिबार हरो आरो नोंथां दा बिबार हरनाय समाव आङो बेयाव बिदिनो बेरे सोबनो हायैनि बा एम्फौ सोबनो हायिनि थाखाय आङो बेयाव मुलि होयो। दा बेजों लोगोसे जेब्ला बे बिन्दिया फिसाइ थायो अब्ला आङो बेखौ माने बाजाराव बयनिबो सिगां बेखौ आङो दिहुननानै फानो आरो नोंथां दा बे समावहाय आङो बिदिनो भिन्दियावहाय से केिजियावहाय बिदिनो आङो दाइन दाइनजि रां। बुजियो आं बेबायदि मोनो आरो नोंथां। दा। आङो बेबायदिनो आबाद मावनानै माने आंनि नांगौ जानाय बिदिनो न'खराव नांगौ जानाय गोनांथिखौ आङो सुफुंबोगासिनो दं नोंथां दा
औ नोंथां आंबो जि। बिघा हायाव जेनेखि फाथो आबाद बेखौ मावदों
अ नोंथाङा फाथो आबाद मावो ना दा नोंथाङा फाथो आबादखौ जेनेबा बेसे फुंनिफ्राय मावबोगासिनो
आङोथ' फाथो आबादखौ मावनाया बोसोरब्रैसो। सो जाबाय बोसोर औ नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथांङा आंनो फाथो आबादखौ माबोरै मावो आरो बिनि मुलाम्फाफोरखौ फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना हो।
औ थ' नोंथां आङो जेनाखि। आजो फाथो आबाद बेखौहाय आङो जि बिगा हायाव मावनाय जायो। बेखौ आंङो ओ। बोसोरब्रै सिगांनिफ्रायनो मावबोगासिनो दं आरो ओ मावलांबाय थागोन होननानै सानदों आरो नोंथां। बेबायदिनो मावनानै आङो। बेनिफ्राय मोननाय मुलाम्फानिफ्राय आंनि न'खरखौ दैदेनलांगासिनो दङ' आरो आङो दा‌। मोजाङै सोलिनो हागासिनो दङ ओ थ' आङो नैबे ओ फाथो आबाद। खौ मावनो थाखाय आङो आंना निजा हाबो बारा बुरजा गैया नालाय। आङो सासे ओ। माहाजोननि हाखौ ओ जेनाखि‌ ओ बियो मोनसे समावहाय आंनो हाया ओरै। ओरैनो थानायखाय बन्दक बायदि होथ'दोंमोन आरो ओरैनो थास्लायस्लाय। दा बै समावनो आङो ओ बाजि रोजानिल' बारा नङा। ओ बिनि हाखौ बन्द'क लाथ'नानै आङो बै माहाजोननि जि बिगा हा। बेयाव आङो फाथो आबाद। मावजेनदों जेनाखि फाथो आबादखौ ओ आङो। बे हाया हाग्रामोन आरो बिरादनो बेखौ आङो हादान सि। फायनानै ओ बायदि जेनाखि बेयाव एसे सिनस्लि बायदिसिना दंमोन आरो बे‌। बेबायदि फिफांफोरबो दङमोन फिसा-फिसा बेफोरखौ बोस्रांनांगौ जादों बेबायदिनो बोस‌‌। फोस्रांनानै आङो फाथो आबादखौ मावजेननाय जादोंमोन आरो गिबियावनो जेनाखि फाथो आबाद। मावनो थाखाय जोङो जेनाखि हाखौथ' गुरै खालामनानै लाग्रोनांगोन बेगरखौ फोनो थाखाय। आरो जोङो हाखौ नायग्रोनांगोन जे ओम माबायदि हायाव ओ। जेनाखि फाथो आबादा जायो होननानै बुङोब्ला जेनाखि बेयो ओ बारा एस। सिदोमाबो जानांङा बारा रानस्रावबो जानांङा आरो एसे थागथि मेडियाम जानांगौ हाया। ओ ओमफ्राय हाया हासार गोनां जानांगौ। बेबायदिनो जोङो बेबायदि हा मोनो। जेनाखि जोङो ओ लादो आरो-आरो। बारा दै लोमैबो जानांगौ होमबा साबसिन जायो आरो बेबायदिनो‌। जोङो हाखौ गिबियावनो एवनानै लाग्रोदो। ओ जेनाखि गिबि खेब एवदो बेयावहाय। हाग्राफोरबो थासोगारो नालाय बे हाग्राफोरखौ मोजाङै फोसाबदो सावनानै होदो। बेनि उनावहाय। हाग्राया साफा जायोबा आरो एवहोबावदो बे एवहोनानै बिदिनो हाखौ फोरानलांबाय था। थानांगौ आरो बेबायदिनो खेबथाम खेबब्रै हालेवनाय ओ हालेवनायनि उनावहाय। जेब्लानाखि ओ फाथो बेगर फोजानाय जायो होमबाना इया नोङो दाना फा। फाथो बेगर। दा फाथो बेगरा माबायदिया मोजां होननानै ओ बुङोब्ला जेनाखि जोङो गोजौ थाखो। थोनि बेगर दा आथिखालावथ' बेराद मोजां-मोजां बेगर मोनो बबाबा बबाबा बे। दा बिगुर गोबा जायो बबेबा-बबेबा बेगरा बिगुर रोजासिन जायो आरो दा बेखौ नायनानै। मोजां जोलै। दै बा बेगरखौ नोंथाङा बासिनांगोन बेनि उनावहाय बासिनानै नोङो बायनानै लाबोदो। बेनि उनावहाय नोंथाङा बेजों लोगोसे माखासे हासारखौबो बायफानांगोन। ओ बेनो जाहैबाय इउरिया, सुपार फसफेट बेफोरबायदिखौ होयोबा साबसिन। सिन जायों आरो ‌ दा बेबायदिनो बै हासारफोरखौ जोङो गलायनानै गिबियावनो जेनाखि। ओ फाथो फो-फाथो बेगरखौ फोगोन जायगायावहाय जोङो सार। सारग्रोनानै लाग्रोदो बेबायदिनो जोङो ओ फाथो बेगरखौ। फोनानै होदो आरो। फोनानै होनानै जोङो मैबो होनो हायो बेबायदिनो। मै होदो ओ मै होनानै दोनदो जेन' बेनि उनावहाय ओ बे ओ नै दान बा थाम दाननि उनावहाय फिसा फिसा खिलि बोजेनगोन आरो बेबायदिनो सोलिबोनानै जेनाखि ओ से ओ से मास बा नै मास थाङोब्ला ओं बेनि उनावहाय बेयावहाय हाग्राबो जाबोनो हमो। दा बै हाग्राफोरखौ जेनाखि फाथोआ ओ हाग्रा बारा जायो। बा जाख'नो हाया जायो। बेनि थाखायनो जोङो बै हाग्राफोरखौ साफा खालामनानै होनांगौ जायो साफा खालामनानै होखांनायनि उनाव जोंङो बेयाव भिटामिन होनांगौ जायो भिटामिन होनानै जेब्लानाखि आरोबाव एसे देरदोखोन देरो। अब्ला बे समावहाय जोङो फाथोआ जाहाथे मोजाङै बिगुर जायो बेनि थाखाय जोङो इउरिया होनानै होनांगौ बे उनावहाय बेबायदिनो ओ ब्रै दान बा दान ओ सोनि उनावहाय जेनाखि जोंनाहाय ओ फाथोआ दानजानाय जाहैयो दा फाथोआ दानजानाय जायोब्ला ओ जोङो फाथोखौ ओ जेनाखि नों गावनि गाव बेकटिबो दानो हागोन न'खराव बुरजा दंबा बा न'खराव दानो हायाबा नोङो गुबुन मानसिफोरखौबो लाफानानै बा हाजिरा होनानै दानो हागोन आरो बेबायदिनो आंथ' ओ न'खराव बारा मानसिबो गैया आङो हाजिरा होनानै दाननाय जादोंमोन बेबायदिनो दाननानै। आथि खाथुमनानै दोनबाय बेबायदिनो बै आथि खाथुमनानै दोननायखौ खि बेखौथ' सोमनांगौ नालाय फाथोखौ दा सोमनो थाखाय ओ जेनाखि दैमा ओ दैयाव लांबाय आंना दै दंखायो मोनसे सोमग्रा जायगा आंनि ओ बेयावहाय लांनाय जायो टेक्टरजों रोगानानै ओ दा टेक्टरजों रोगानानै लांनानै बिखौ औवाजों जाबनानै ओइ जेनाखि दैयावहाय सोमनाय जायो आरो सायावहाय ओइ बायदिसिना जेनाखि ओ खोस्लिफाना बा जिगाब जिगाब खोबनो मोनोबा बांसिन ओ मोजां जायो आरो दा आरो दैआ बोहैबाय थानाय जानांगौ।
फाथोनि गाबा गाज्रि जाया ओ माने ओइ फाथोआ बिगुरनि गाबावबो दाम जायो आरो जेनाखि ओ फाथोआ जेब्ला मोननानै सुयो आरो बै सुनाय नाया लेथ्रा जानो मोना मोजां जाथारनांगौ होमबासो फाथोआ बांसिन दाम मोनो। दा बेबायदिनो ओ फाथोखौ सोमनानै जेनाखि आरो गोदोनायनि थाखाय बेनि सायावहाय खोस्लिफानानि सायाव बा जिगाबनि सायाव आरोबाव जोङो साफ्रा होदेरबावनांगौ जायो हाखौ जावनानै। बेबायदिनो मोजाङै गोदो होनानै दोननांगौ। बेवहाय जोङो जेब्लानाखि फाथोआ मोनो